हेलौ औ नोंथां खोनादोंना
खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि
मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां दा जोङो मा आयदानि सायाव सावरायगोन
बिदिब्ला नोंथां जोङो आबादनि सायाव सावरायदिनि नामा
आबादनि सायाव
औ जोङो आबाद आबाद मावनानैहाय ओ माबायदि रां बोखांनो हायो नैबेखौहाय एसे सावरायनोसै
नंगौ नोंथां
आबादाबो मोननै ओ सिजोन बाय सिजोन दङ नालाय शर्ट टाइम लं टाइम बिदि बेनि सायावहाय एसे सावरायदिनि नोंथां दा बिदिब्ला नों थाङा एसे ओ औ दे बुं
अब्ला न
अब्ला अब्ला आबादनि सायाव जों सावरायनोसै होमबा नोंथांमोननिथिं ओरैनो दा दैज्लां बोथोर सफैबाय दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिथिं माबायदि आबाद मावनाय जायो मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा औ हागोन नोंथां थ दैज्लां बोथ सम जाबायानो ओ दैज्लां बोथोर स फैयिनि सिगांनिफ्रायनो गोबां आबाद नाखौहाय मावनाय जायो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जेरै थाइबेंनि आबाद बानलु आबाद ओमफ्राय थारुननि आबाद फाथोनि आबाद ओमफ्राय दा माइनि था आ थाम थिम खालामगासिनो दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे फान्थावनि आबाद मावनाय जायो ओमफ्राय हाइजेंनि आबाद मावनाय जायो ओ बेफोरनोसै आरो नोंथां जोंनि एरियायाव दा बांसिन मावजानाय आबादफोरा ओम सबायाइ बिमा दङ औ नंगौ
नोंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिं जिहेतु दैज्लां बोथोर सफैबाय दैज्लां बोथोर सफहैनाय लोगो लोगो जोङो आबाद फोथोराव मुखुब जानांगौ जायो थिग बेफोरबायदिनो जोंनिथिं माइ आबादखौ जोङो गोख्रो गोख्रोङै जों मावनाय जायो माइ आबादजों लोगोसे दैज्लां बोथोराव जोंनिथिं बानलु आबाद मावनाय जायो बहल आबाद मावनाय जायो बेफोरबायदिनो दैलाङाव मोननाय जिखुनु भिन्दि बिदिनो थाइबें बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जिंखा फल थास आबाद बैफोर आबादखौ जोंनिथिं मैखोमै मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो माइ आबाद हो आबाद होननानै बुंङो जेरै जोंनिथिं रनजित माइ, माइब्रा माइ, माइ गोसोम, बाव माइ बेफोर माइखौ बेफोर आबादखौ जोङो सम बायदियै जोङो मावनाय जायो दा नोंथांमोननिथिं माबायदियै आबादखौ मावो गोदोनि बायदि मावोना ना टेक्निकेल गोदान
दायोथ मा बुंजोबावनो नोंथां ओ गो दोनि मुगाजों बा गोद गोदोनि आदबजों मावनायखौनो नुनो मोनला ओ एसेब्लाबो दानि गोदान मुगाजों गोरोबनानै मावनाय बेखौहायसो जोङो बांसिनै नुनो मोनस सै दा बुंनो थाङोब्ला सिगां गोदोनि मुगाजोंहाय मावनाय आबाद फ्रा फ्रायानो अरगानिक जायोमोन नाथाय दा अरगानिक आबाद होननानै बुङोब्लाबो फिफ्टि पारसेन्टआनो अरगानिक फिफ्टि पारसेन्टआनो केमिकेल लगायनायनि बेफोरबायदिखौसो जोङो मोननो हासै आरो दा मोनफ्रोमबो आबादावनो रासायनारि मुलिफोरखौ बाहायनाय जोङो नुनो मोनो आरो जायगा जायगाथ उइदाउट केमिकेल आबादानो जाया होननानैबो बुं बुंनो गोनां सै आरो दानि मुगायावहाय जोंनि जायगा जायगा लानानै जायगा दा बेनि खेथ्रआव नोंथांमोननि एरियायाव बा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय उइदाउट केमिकेल पियर अरगानिक बेफोरबायदि आबादखौ बोखांनाय नुनो मोनबावो ना मोनला जाखो नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायथिदो
नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंथिं लकेल एखेबारे पियर अरगानिकै जोंनिथिं जोंनि जिथुनिखि आं थानाय जायगा बेयावो लकेल अरगा नेक मैगं-थाइगं बारा जों गायनाय जाया जोङो जागायनायनिफ्राय लानानै जोङो बेगर जावयैनायनिफ्राय लानानै जोङो माखासे केमिक केल होननानैसो जोङो जावायखायो मानो होनबा जोंनि हायानो गो जोंनि हायानो केमिकेल होयै होयै माखासे भाइरास जानाय रखम बायदि जाखाबा बाय जायनि जाहोनाव जों केमिकेल हो होआबानो जेरै जोंनि माखासे बेगरफोरा जोंनि जि मैगंनि बेगरफोर बेफोर रजनोनो नागिरा जेरै जोंनि केमिकेल होबा माखासे जेरै हायाव थानाय माखासे गुसिंग्राफोर माखासे सस्रमाफोर बिसो
बिसोरो माखासे बेगरफोरखौ जाजोबो औ नंगौ जायनि जाहोनाव जों केमिकेल होनानै जोङो मैगंखौ गायनाय जायो
जों दिनैनि दिनाव जों नुबोदों जों मैगं थाइगङाव मैगं थाइगङाव माखासे केमिकेल होनायनि थाखाय रासायनारि हासार होनायनि थाखाय माखा जोंनि सुबुंफोरखौ जों माखासे जेंना जेंसि एबा बेराम आजाराव जों गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों नंगौ गोदोनि सुबुङा माखासे रासायनारिक गोदो न ननि जिथुनाखि हासार गोबोर हासार बेफोरखौ होनानै जोङो मैगंखौ गायोमोन नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव जो खौ जोंनि नखर नखर माखासे मोसौफ्रा खम जालांनो हबाय दुब्लि फोथाराव मोसौ गैलिया जायनि जाहोनाव हासार गैलिया जायनि जाहनाव मैगं थाइगङा जालिया, जायनि जाहोनाव जोङो रासायनारिक हासार डि पि इउरिया बैफोरखौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव दिनै हाया गाज्रि जानो हमबाय दिनै मैगं थाइगंआ दिनै बेफोरखौ होआबानो जाया। दिनै जोंनि गामि ओनसोलाव दिनै जोङो खेथि मावनायखौ जों गोबां खम नुनो मोनसै। दिनै गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा हाथाय बाजाराव दिनै मैगं बायहैयो नाथाय टाउन सहरनि सुबुंफोरा दिनै मैगं बाया-बायालासिनो गावसोरनि खथासे हायावनो बिथांमोना दिनै खेथि मावनानै बा गावनि जानांगौ मैगंखौ जों गावसोरखौ बिथांमोना बायनानै जानाय गायनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि गामियारि ओनसोलाव थानाय गामियारि सुबुंफोरा हाजार हाजार बिगा बिगा हा थानानै बारि बागान थानानै बारि बागान थानानै बिथांमोना दिनै खेथि मावालासिनो माखासे हाथाइनि जेखिनि केमिकेल होनाय मैगंखौ बायना जानायखौ दिनैनि दिनाव नुनो मोनो नोंथां। नोंथांमोननिथिं माबायदि हाल सालफोरा मा मा खेथिफोर मावनाय जायो नोंथांमोननिथिं मेसें बोथोराव?
दाथ' मेसेंनि बोथोराव फ्रायानो जोंनि थिं आबाद मावनाया खम नोंथां बा दा मेसेङावथ' मावाखोनो होननानै बुंजायो मा होनना बुङोब्ला जोंनि दा थानाय साइट दावहाय हायाबो एसे खरान नालाय मेसेङावहाय बांसिन आबादखौनो मोननो नागिरा बेनिखायनो ओ नै दा दैज्लांनि समावहाय ओ मा होनो सिबिं सिबिं आबादखौ खुबैनानै दोननानै बेखौ मेसेङाव मोनहैयोना? बेखौ बांसिन मावनाय जायो ओम फ्राय बेसरनि आबादखौ बांसिन मावनाय जायो बेखौल' ओमफ्राय फारसेथिं आलु ओमफ्राय सामब्राम ओमफ्राय नैबे फुलकबि, बान्दा कबि नैबेफोरखौनो फ्रायानो बांसिन मावनाय जायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंंनिथिं सेम नोंथाङा बुंदों जे मेसें बोथोराव माखासे आबादखौ मोननो नागिरा एबा अखा गैयैनि जाहोनाव माखासे आबादफोरखौ मावनो हाया होननानै नोंथाङा फोरमायदों नंगौना? जोंनिथिं थिग बे बेफोरबायदिनो जोंनिथिंबो माखासे बोथोरनि थाखाय माखासे आबादफोरखौ मावनो हाया। जायनि जाहोनाव जोङो गंफा गंफा न'खरसेयाव जों बरिं गायनानै लानाय जादों। जायनि जाहोनाव जोङो जायनि जाहोनाव जों गोसोबायदि जोङो खेथि मावबाथाय जोङो दै बोखांनानै जों आबाद फोथाराव जों दै होनो हायो।
नंगौ।
जि जायगा याव आं दङ बे जायगायाव माखासे जोंनि जिखिनिखि हाया बे माखासे बाला। जुब जुब अखा नोङाबाथाय आबाद मावनो हाया। आरो दिनैनि दिन दिनैनि-दिनैनि-दिनैनि दिनाव जों नुबोदों नुदों दा समबाय
औ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो बियो।
सम बायदि जोङो आबादाव अखा मोना दै मोना जायनि जाहोनाव जोङो माखासे जेंनाजों भुगिनांनायनि दैनि जिथु जगार जोङो बरिंखौ जों गायना लानाय जायो जायनि जाहोनाव जोङो बानलु आबाद होननानै बुंनांगोन
आलु आबाद होनानै आलु आबाद होननानै बुंनांगोन, बेसर आबाद होननानै बुंनांगोन, राङालाव आबाद होननानै बुंनांगोन बेफोर गासैबो आबादाव जों बे बरिंनिफ्रायनो जोङो दैखौ सारनाय जायो आरो नोंथां दा जोंनाव आबादा होननानै बुङोबा मेसें बोथोराव जोङो जि आलु आबादखौ
बे माने गोबां बिगा बिगा जों गायनायखौ नुनो मोनो। सोरबा बिजि बिघा गायो, सोरबा नैजि बिगा गायो, सोरबा बा बिगा गायो, सोरबा थाम बिगा गायो। बेफोरबायदिनो आबादखौ आलु आबाद आरो बेसर आबाद आबादखौ जोङो गोबां जों माने मावनाय नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो जोंनिथिं मटर आबादखौ गोबां मावनायखौ नुनो मोनो थिग बेफ्रायनो जोंनि जोंनि जायगानिफ्रायनो गोबां जायगायाव साप्लाइ थांनायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो आलु आबाद, माइ आलु आबाद, बेसर आबाद मटर आबाद कबि बेफोरखौ गासैबो आबाद
बेफोरखौ गासैबो आबादखौ जों मेसें बोथोराव मावनाय जायो नोंथां नोंथां नंगौ। थारैनो। ओमफ्राय खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
दा नोंथाङा जेरैनो बुंदों जेरै ओ बाथ्राखौहाय बुंलांदों थिग बेबादिनो जोंनियावबो बे एखेयानो। दा आबादखौथ मावो आबादखौ मावनानै नोंथांमोननि साइडआवहाय आबादनि मार्केटआ मा रोखोम?
नंगौ नोंथां आबाद नि मार्केट होननानै बुङोबा जोंनिथिं माखासे जोङो खेथियक हिसाबै जों माखासे जोङो हाथायाव लांनानै जों फानहैनोबो हाया। माखासे जोङो फायखारिफोरनो जोङो न'निफ्राय नो जोङो माखासे हलसेल रेटआव जोङो माखासे जेनेबा जोंनि जि मावनाय मुवा बेसादफोर बेखौ जोङो हलसेल रेटआवनो हरनांगौ जायो नोंथां दा नोंथांमोननिथिं मार्केटआ माबायदि हाथायाव लांनानै फानहैयो ना, माखासे बेफारिफोरा फालांगिफोरा नोंथांमोननि जायगायाव एबा नोंथांमोननि खेथि जायगायाव नोंथांमोननि नआव फैनानै लांफैयो?
फैनानै लांफैयो? दा जोंनियावबो बेबायादि नो माखासेफोरा गावनि आबादाखौ गावनो बोखांनानै बाजारसिम लांनानैहाय फानहैनो गोनां जायो। आरो माखासेफोरा एसे खम रेटावहाय एसे खम बेसेननि ओ हरोब्ला फायखारिफोरा नआव फैनानै लांफैयो। नाथाय ओ बेसेन खौ जुदि एसे बुरजा ओ लुबैयोब्ला बाजाराव थांनानै फानहैनो गोनां जायो नोंथां। दा बायलाय फानलानि बेलायाव बेनो आबादखौ मावनानै खस्थ दङ आबादखौ मावनानै बोखांनानै आरो गावदि बाजारसिम थानानै फानहैयोब्लासो नांगौबायदि ओ रांखौ जों मोननो हायो। ना थाय आबादखौ मावनानैबो बोखांनानैहाय जुदि न'निफ्राय नो हरनांगौब्ला फायखारिफोरनि आखाइायाव हरनांगौब्ला खम फैसा खौ जोङो मोननो हायो नोंथां।
नंगौ नोंथां। बिदिब्ला जोंना समा जानानै फैबायमोन नोंथां।
बिदिब्ला जोंना समा जानानै फैबायमोन नोंथां। औ थारैनो नोंगौ।